औ औ। खोनाबा?
औ खोनादों।
ए
आ दं नै ओरैनो
ए। सिखाया सानदोंमोन आं हालाय सोर सिंगुर
ओमफ्राय माबा फोरोङो ने? गथ'फोरखौ फोरोङो।
औ।
औ ओमफफ्राय दा फ्रि जाथ'बाय?
औ दा फै आरो नै दा माबा गबाय गथ'फोरना
अ।
ओमफ्राय दा माबानिफ्रायसो दङ। ब्रै थामजिनिफ्रायसो
अ फरिखा सोलिगासिनो खोमा ना ने? दा
ओहो। माने आं कम्पिउटारसो फोरोङो।
अ
ओ ओ।
दख'लि जाखांबाय जाय जायना जोब्बाय बिसोरनिया जाहांबाय आरो आनजादा।
अ। उ गोदान गोदान बे सुैयो थ ना
औ गोदान गोदान दा दंबावो गोदान गोदान साब्रैसो दंबावो
ए द
अहबा ख न
आङो ओइ बे गथ'फोरसो लांलाय लायलाय खालामो स्कुलाव खाारि दे दिनै एगजामखाय एसे फरिखाखाय थाब बदों
अ दा इक्जाम माने आनजाद जोबनानै दा गरम बन्द'नि जासिगोन ना जागासिनो द
बे आनजाद जोबखांबाथाय माबा गरम गदोम मोनसेन
जाखांबाय
जाखांबायमोन जानायालाय
मामा ओंख्रि
ओंख्रियाथ' दालिसोमोनलै ओमफफ्राय मैथा मैथा बाथोन
औ
नोंथ' मोनजायाखै खोमाना
बद नै लाबखौ आसग
अ
आदिनो मिथस्ला फलाबबाय जानो
फुङावनो थाङो खोमा ना
उम गु थामजि बिदिनो गु थामजिनिफ्रायनो दं आरो माबाया बिफसा म द जनो दायङा
औ होनबाथ' बेलासिगोन खोमा थांफिननायानो
आङो नै बाजिसिमल' थागोन ओमफायो बे नै बाजिनिफ्रायहाय बेले। फोरोंगिरि दं आरो माने जों सानै नालाय आं फुङावबा बिहा बेलासि जायोम आरो
अ उ
फुंनि नयथायानिफ्राय बेलासि बाजिसिमहाय थानो हायाना
अ
सांलि थाबा मालाबा स्नि बाजि गाहाम जालायो सहैनायानो
आयौ मोनानि
औ
दा गदारि जाथखौ मसिजबा
हम बेखायनोथ' ओमफ्राय माने दा सानै जाबाय आरो फोरोंगिरिया सिव एबासो बिदि आरो
उम
हारसिंबो माबाजोबाना
दासिम गाहामबा मोनानि साथथासिम गाह होमबा आदथायाव थांनानै आथायावनो थांनानै साथायावसो फैनांगौबा
जेनबा नयथा कबा बामियान नांगौ जायो बिदि द
अ
ओमफफ्राय बाखि खबरा मोजांङानो ना
औ मोजाङानो
औ
उम साबैसेसो दं न'लाय
जोंहा दा साब्रै जायो आइ दं ओमफ्राय आं ओमफ्राय फंबाय सानै दङ
औ
ओमफफ्राय बिदा गिदिर दङ ओमफफ्राय बियो थायाायो न'आव थाया ओमफ्रायथिं सान्थिफुर होननाय जायगाथिं माबायो थाहैयो
ए
हिनजाव लाबाय आरो
जोंनिया बिजनि ओरि बलांगुरि
दे
मिथिखायो खोमाना
औ मिया
नों चिरांनिखौ ने
औ औ चबांनियानो
औ
ना आ माबा जायबाय खालिखौाबो जाहायबाय।
औ खाजोल गाव ने औ अखा माबि गिया जादों ओरैनोसथिं
उखायाथ' हागासिनोयानो। रानिं जाबाय सानब्रैया ह दिनजों सानबा जाबायानो
थोंथिबो हागासिनो आं हानाया दाख्लैनिफ्रायनो।
माइ गायनो थाखाय मोजां जाबाय आरो हानाया ‌।
एओ ओ
फ्राय जोंहा थांनाय फैनायावसो अखा हाबा दिस्टार्ब मोनसैले माइ गायग्राफ्रा मोजां जाबाय बानायावनो गायनो हासिगोन। माइ गायबाय
बांद्राय खस्थ' मोननायखायनो माबायासै गायासै एबार
ए खामलानि मानि
ओ ओरै हालेवहोनायनि खामलायाबो दानिया गामियावबो मोननो नागिराना बेलेग जायगाफ्राव इदि लायनांगौ। गारिफ गारिफ भारा मा भारा बिदि गारजोबनांगौ दानिया। मालिगा ओमफ्राय ओ बेले बेखौ माइखौ मावस्रायसाय बेलेग खेथि मावनानै माबागोनलै बायनानै जागोन इदि फाननानै माबायासै आङो गोसो होआसै एबार
बे आजिखालि बायबाबो मोनखायो।
मोनो
बायनानै दोनबानो दंसिनानो बायनानै दोनसै दाना। खस्थ'खौ बासो गामिफोरनियाल' बिदि खेथि खालामनानै जानाय। दा मावसै
उम खरसबो दंना आरो बे बेखिनि बेखिनि खरस जों बेलेग खेथि मावबा नोंहा एसे खम खरसावनो हायो ओमफ्राय बेलेग खेथियाव जेसां माबा फैयो फैसा फैयो बे माइ मावबाबो बे खे यानो फैखायो नालाय हिसाब खालामोबा
उम
खेसो जाहैयो इखायनो आङो खस्थ'बो बारा इदि होननानै बेलेग खिदु मोसलै साननानै दा थारथ'ना दं आरो उम माबा सबायफोर फोलाबायनसै एसे आगस्टफोर सफैबा आगस्ट' मास सफैबा
देमसिफोरबो गायजाबायना
ओ-ओ-ओ देन्सिफ्राबो जायो मावजायो
दिमसिजो मा खामा आथाना मा बानाय मारोथाय
ओ मैदा खालामो होनाय खोनादो आङो आथाना मैदा उम
रबा आरो साहा उम
उम बाब जोंनथिंबो गायो बिराद गायो
जोंना ओरैहा नोगोरमा जाहैबाय नालाय बकाग एसे ओरै गामि सिंजों मालाय गायो माने जाय ना खेथि खालामनानै जायो मालाय बोथोर मावो बोथोर माइ जोबखांबाथाय बै आबाद बिदि माव एसे खालामो आरो
बोसोरसेयाव खननै खनथाम मावो आरो ने
औ बिसि जायबा
उम ओमफाय नोंसा माइ गायगोन ना गाया
गायो गायो ओमफ्राय जोंना आदि होयो आरो
अ
बिना माने गामिया गोजानाव जायो ओमफाय जों थानाया नैबे जेनेबा काजलगाव बाजारनि खाथि नोगोरमायाव जाहैबाय जालाय जोंना आ-आदैया गायो जाहैबाय
अ
हरनांगौ माइ जोलैनि खामलानि हालेवनायनि थाव
ए ए उम हा बिगोमाया हा बिगुमाया बानजोबनांगौना इसोरखौ
उम बानजोबनांगौ
उम
बायनो गनायनि गायो आरो हा ओरैनो थास्लाय स्लायबो हायाबो ओरैनो थायो गायाबा रानो
उम ओरैनो उम
गायजेन एबारनो बुधबारनिफ्राय गायसिगोन
उम अ इदिबा गायनाय जाथ'वाखैना
उमहो जाथ'याखै खोथिया फुथुवाखै आरो दाबो बुधबारनिफ्रायसो फुहांहां जादों
ओ एसे माबायो नामा दोनथ'यो नामा गायनाय फुनायखौ औ ना नोंसोरनिथिं नोंसोरनिथिं माबायो नामा ओ आमथिसुवाआव जिरायो सोरबा सोरबा
जाबाय खामला एसे गाव गाव गामियावहाय एसे फोसाबसाबबाय
औ
सोरबा हाग्रा सनबाय मा सनबाय
उम उम उम
माबा
उम जों उम जोंनिथिं बे फोथारनि खामानिखौ मावनाय जाया आरो
ए
उम जेरै माबा हा हाखौ सनमान होनायनि नामाव ना मा खालामोथाय जायखिया माबाया आरो जेबो जेबो खुनि खालामा आरो हाखौ
औ आंबो बांद्राय मिथिलाय लाङा मानो आमथि
ए
फिथाइ सामथाइ जानायबो फगनो नामा जायोनामा
स्टाइसनाबो जायो जेनेबा बे
उ
बे टाइमाव बिराद फिथाइ मोनलाबायोना गुबुन गुबुननो
लेतख' थाइजौ नौ
अ उम उम आं जाखांबाय दहाइ माबाखौ रैमालिखौ आनारसखौ एसे माबानि नामै आरो बोथोरनि नामै ओ
जोंहा मैयानो
ओरैनो मा मा फिथाइ जानो मोजां मोनो नों
नो दङ थाइजौ लिसु खान्थाल आफेल आंगुर
ओम ओम ओम
ओमफाय रैमालि
एप्लेख'
उम उम
उम बायदि बायदि मा मा दंमोन्थाय
ओ ओ खान्थाल गोमोनफोरखौ जानो हायो
खान्थाल गोमोन बायोहाय गोथां एसे गोथांबाबो मोन जाम्बा गोथाव जायो आरो
उम उम ओं उम बै फिसा फिसाखौल' जायो आंबो रेवा ना बिसख होनो गोमोनखौबो आरोना उम ओमफाय गोथांबा एसे साबसिन मोनो आरो
औ जोंहा एसे मोनफ्रोम मोनफ्रोमबासो एसे गोथाव जाहैबाय आरोना
ओ ओ
गोमोन बा मोनले-ले नो नै समाबो जासिगोनथ' माथो
ओं सम जासिगोनना अ
नोंथां
ओ ओ जायो दे दे होमबालाय लाखिथ'बाय दे